ङा दा फ्रि सम दंना?
औ दं नोंथां
अ नोंथाङा सम दंब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? अ अब्ला जों दा आबहावानि सायाव एसे गुवारै सावरायनि नोंथां,
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ आं गिबियावनो नोंथांनो एसे आबहावानि सायाव फोरमायना होनि आबहावा होननानै बुंङोब्लाथ' जों जोंनि सोरगिदिं थानाय दंफां लाइफां जिब जुनार ओ मानसि मिथिंगायारि गासै खौबो बुजायो नंङा होमबा नोंथां? आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो गोनांब्ला जोंङो दंफां लाइ फां गायनांगोन नांगौ बिबांनि दंफां लाइ फां जुदि जों गोनां खमायाव फांसे दंफां दानफायोब्लाहाय जोंङो फांब्रै फांबा दंफां लाइफां गायनांगोन अब्लानिया मिथिंगाया बा आबहावाया गोख्रैयै थागोन जों दा कार्बन-डाइद-अक्साइड हंगारो बेखौथ' दंफां लाइफांङो निफ्राय सोबनानै लायो। आरो जा बिसोरो अक्सिजेन हगारो बेखौ जों लानानै सुबुंफोरा थांनानै थायो।
बेबायदियैनो जों जोंनि आबहावाखौ गोगोयै लाखिनोब्ला जोंङो प्लास्टिकनि मुवा जाबोर जुबोर बेफोरखौहाय जोंङो बा हाखर जानो बा डासटबिन बेफोर जमायै दोनथुमनांगोन बा जमा दोन सावनानै होनांगोन दानि दिनावथ' बुंनो थांङोब्ला जों फ्लास खौ बाहायाबालासिनो थानो हाया मानो होना बुंङोब्ला जोंङो गला दखानाव आलु दालि लायनो थांङोब्लाबो जोंनो प्लास्टिकनि गोनांथि जायो आरो जों दाब दाब जायगाफोराव दावबायनो थांङोब्लाबो जों जेब्ला दै गांङो अब्ला जों प्लास्टिकनि बथलाव दैखौ बायनानै लोंनाय जायो। बेफोरखौहाय प्लास्टिकफोरखौ जों जेब्ला इउस खालामो बा बाहाय खांनायनि उनाव जोंङो जानला मानला गाराबालासिनो थाइसे बि मोजांङै दोननानै साउन्ड होयोब्ला बेवहाय जों आबहावाखौ जेबो खहा खालामनाय
अ नंगौ।
जोंङो प्लास्टिकफोराथ' सेवनानै थांङा बेखौहाय जोंङो गारनानै दोनोब्ला बेफोरो गेस जानानैहाय जों सुबुं फोरखौ बा जोंनि मिथिंगाफोरखौ गासैखौबो बानायलांगोन। आरो आबहावाखौ मोजांङै लाखिनोब्ला जोंङो जिब जुनारफोरखौ नांङा फांङा बुथारनो नांङा जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर जेरै एम्बु बुथारनाय गोबां समानो एम्बुखौ बुथारनानै जायो। बां बिबांनि एम्बुखौ बुथारनानै जानो नांङा मानो होनोब्ला एम्बौआ जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोनाय बा सल'बथायावबो जोंङो खोनाबोनाय जेब्ला एम्फुआ गाबो अब्लासो अखाया फैयो होननानै जों खोनाबाय अखाया फैयोब्लासो दंफां लाइफां जुनारा थाजिम मोनगोन अब्लासो बे फोरो थांना थागोन बेनि थाखायनोहाय जों मिथिंगाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय सुबुंफोरा जानला मोनानला बाह बानाय मोजाङै लाखिनांगोन आरो दाथ' सुबुं अनजिमायाबो सा एफा एमफा बांलांगासिनो। जोंनिया गोबां कलकारखाना बा इन्डास्ट्रि काम्पानिफोरखौ गोबां बिबांनि फरायनायखौ जों नुनो मोनो जायनि बेफोरनि गेस ओंखारनाय बा मैला ओंखारनाय थाव खामनाय बेफोरबो गोबां जोंनि मिथिंगाखौ जों खहा खालामनायखौ नुनो मोनो नि जाहोनाव दानि सुबुंफोरा सानफा एमफा बेरामजों थाब थाब उन्दै गावनो साग्लोबसारनायखौबो जों नुनो मोनो।
उ नंगौ
औ नोंथां बेबायदियैनोहाय आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो गोनांब्ला जोङो सुबुं माहारियानो साफ्रोमबो मोजां खामानि मावनांगोन होननानै आं सानो नोंथाङाबो आंखौ- खौ माबायदिहाय गोग्गो लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय।
नंगौ जेनेबा जोंथ' जोङो हायोब्ला जोंनि आबहावखौ गोबां साखोन सिखोनै लाखिनांगौ नङा होमबा‌? जेरै जोङो बिफां लाइफाङा नोंथाङा बुंफाबाय बिफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन गेस मोनो। औ अक्सिजेन गेस मोनो बिफाङा जोंनो फिथाइ सामथायाइ होयो साया होयो। बेनि अनगायैबो दा नोंथाङा बुंबोबाय जेरै दारिमिन कलका खानानिफ्राय ओंखारनायफोरा जोंनिया- जेरै जेनेबा बेफोरनि गाज्रि मुवाफोरखौ बबेबा दैमायाव गारहरो नङाब्ला- उखुन्दैया जोंनि बारहावा गाज्रि खालामो‌। दैखौबो गाज्रि खालामो आरो प्लास्टिकफोराबो जोंनि हाखौ गाज्रि खालामो नांगौनि बारा बेफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव जोंनियाव जेनेबा गोबां मिथिंगायारि जेंनाबो जों नुबोनो मोनदों जेरै बांग्रिं मावनाय अरगें बेरफ्रुनाय हा गावनाय- ह जेनबा हा ह खुग्लानाय जेरै बेफोरखौ मिथिंगायारि खैफदफोरखौबो जों नुबोनो मोन्दों नङा होमबा।
न सैथो नोंथां
औ बेनिखायनो जोङो दा गासैबो ज'यैनो जो लोगो नांना जोंनि आब'हा खौ साखोन सिखोन लायोब्ला- सानसे समाव जोंनिया जे गोबां गाज्रि थासारियाव गोलैगोन जेनेबा जोंनिया बारहावायाव हां लानो खस्थ' जागोन जेनेबा जोंनि हायफोरा राननानै जेनेबा खरान बा गावबोननो हमगोन औ बिदिनो दै दैफोराबो जोंनिया गोबां गाज्रि जालां दैयाथ' जोंनियाव नांगौ बिबाङनि दं थेवबाबो जोंनिया नांगौनियाव माखासेयानो जोंनिया गाज्रि दै जेनेबा जोंनिया लोंनाय दैनि बिबाङा गोबां खम नङा होमबा औ जों औ जों दा बुंनो थांला दैफोरखौ जोङो जोंनि साइदआवसो दा जोंनियाव गोबां दं नाथाय बैबा बै बिसायदआव आं नुनो मोन्दों दि ओजों दैफोरनि आंखालनि थाखाय जेनेबा मानसिफ्रा गोबां लाइन हमना थायो। दैनि थाखायनो औ बिदिनो जोङो जोंनि आबहावाखौ हागोमानि गोग्गो लाखिनांगौ जेरै- बिफां लाइफांखौ जोङो मोजाङै बानांगौ नोंथाङानो बुंबोखांबाय जेरै जोंनिया बिफां फांसे दानब्ला जोङो फांबा गायनांगौ बिदिनो आरोना जों गायनांगौ आरो जों प्लास्टिकनि बाहायनायनि जायगायाव जोङो खागजफोरनि थहाखौ बाहायनांगौ। प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो खमायनांगौ हागौमानि मानो होनोमब्ला प्लास्टिकआ जोंनिया सेवनानै थाङा जों प्लास्टिकखौ जेरै मेरै हायाव गारनानैब्ला जोंनि हाया गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। औ बिदिनो आरोना हाफोरा गोबां गाज्रि आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गोबां गोबां बेलेग बेलेग बदि थासारिजों जोंनिया जेरै दा गोदान गोदान गोबां दारिमिन सोहोरफोराव न' लुनो थाखाय जोंनिया बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ जों नुबोनो हमदों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
जेनेबा जंगलफोरखौ दानस्रांनानै जंगलफोरनि बिफांफोरखौ फाननायफोरखौ नुनो मोनदों। हायोब्ला जों बेफोरखौ दानफायनानै जोङो बा जेनेबा दानफायनायफोरखौ खमायनांगौ। आरो बेफोराव जोंनि सोहोरफोरावबो जोंनिया बिफां लाइफांफोरखौ दाननायनि जाहोनाव जोंनिया सोहोर सोहोर फोराव जोंनिया दैबाना आरो बिदुं गोबां सानदुंनि दुंथाइनि जाहोनाव सोहोरफोराव मानसिफोरा थानो हायि जादों नङा होमबा।
नंगौ थारैनो सैथो नोंथां।
बिदिनो खालामबोबाय थायोब्ला मोनसे समाव बिसोरो जेनेबा थानो हायै जालांगोन बेनि जाहोनाव बिसोरो जेरै अक्सिजेननि आंखालाव गोबां गाज्रि बेरामाव गोलैगोन। नङाब्लाबो बिदुङा बाराद्राय जायोब्लाबो बिसोरनि जेनेबा मोदोमफोरा जेनेबा गाज्रि जाबोन हमगोन लासै नो बारादाय दुंथायाइनि जाहोनाव। नङा होमबा नोंथां औ नोंथांनावबो जेनेबा आबहावाखौ फोसाबनाय बा गाज्रि खालामनायफोरखौ होबथानायनि एसे जा एसे रोंगौथि दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनोन हागबावगोन ना?
औ जागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो नोंथां।
औ
जोङो गोदोनि दिनाव आबहावाखौ दानि दिनिसाय बांसिन मोजांसिन नुयोमोन होननानै बुंनो हायो। मानो होनब्ला गोदोयै जोंनि मैगं थाइगं गायनायावबो जों बांद्राय केमिकेल हासार बेफोर बाहायनायखौ जों मोनामोन जायनि जाहोनाव फ्रेश फ्रेश मोजां गोथां मैगं थाइगं मोनजायोमोन आरो गोबां सुबुंफोरखौनो गोदोनि गोदो गोदायनि गोबां सुबुंफोरखौनो दानि सुबुङा जेसेबां समबा बैसोसिम थांनानै थायो बेनिफ्राय जोङो गोबां बैसोसिम बा गोबाव समसिम थांनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन।
गौ थारैनो।
औ बेबायदिनोहाय जोङो साफ्रोमबो दंफां लाइफांफोरखौबो गोैयै लाखिनांगोन आरो जोङो गारि मथर सालायोब्लाबो बेखौ बांद्राय गोसायै सालायनो नाङा ज जायनि जाहोनाव जोंनि डिजेल पेट्रल पेट्रल बेफोरो खालामामनानैहाय गाज्रि थुआ गाज्रि पलुसन जायो होननानै जोङो मिथिया जेरै जों गारि ब्लाबो बेखौ पलुसन बानायनांगौ आरो नांगौ बिबांनि गोसो सालायनांगौ बेनि साइड एन्सारफोरखौ जों गारिफोरखौ नाङा फाङा दा बारायला बायनो नाङा होननानै आं सानो आरो बुंनो थाखाय जों गासैबो ज' जानानै प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जों खम बिबांनि बाहायनांगोन जों नाङानो बुंलांनाय बायदि काकसनि जलंगा बा दंफांनि गेदेर गेदेर बिलाइ फोरनि जलंगाखौबो लानानै बाजार खालामनो बेफोराव जु बि जोङो दा बेफोरखौ होनानै लाबोब्ला जोङो प्लास्टिकखौ बाहायोब्ला गोबाव समसिमनि जोंनि आबहावाया गोग्गो जानानै थागोन। आरो जों सुबुं माहारियाबो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खा मोननो हागोन आरो गोबाव समसिम जों थांनानै थानो हागोन।। दानि दिनावथ' जोङो आबहावानि थासारिनि थाखायबो बेरामा साफा देरलांदों होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोबागिरि बेफोरबायदिनि बा बाहायनाया जोंनि समाजाव बांलांगासिनो जायनि जाहोन बे गाज्रि थुङा फोरा जोंनि सिङावहाय लांनानै मोदोमावहाय बेफोरबायदिनो केन्चार बेराम टिभि बेफोर बायदि जों आबहावानि थाखाय गोबां सुबुंखौ जों साग्लोबनानै उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेराम आजार होनानै थैनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ।
बेखायनो जोङो नायोब्ला
औ।
फाग्लमखौनो नायोबा जोङो मेइनलि थाङोबा जों मिथिंगाखौ गोग्गोयै लाखिनांगोन आबहावाखौ साखोन सिखोनै ला खिनांगोन अब्लानिया जोंनो सुबुंफोरा एसे मोजाङै थागोनबा मोजाङै गोबाव समसिम जोरगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। औ नोंथां, नोंथाङा माबा फोर बुंबावनो ना?
औ नोंथाङाथ' गोबां मोजाङैनो जेनेबा फोरमायलांबाय बेफोर फरायजायनानै थानायखौ। आंथ' आंनियाव जायसे रोंगौथि दं बेखौ फोरमायबाय जोंनिया आरो दा समावबोथौबाय नालाय नोंखायनो द थांनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।
औ दे गोजोनथों नोंथां।